अ नोंथां खबरा दा मोजा जाङै दंथ'यो।
अ। नोंथाङा आंनाबो गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां।
अ दे।
नोंथाङालाय बबेनि जाहो बबेनिमोन?
नोंथां आं नलबारि जिल डिस्टिकनि मोनसे बुनगाव गामिनि सासे सुबुं आं।
अ। नंगौ नामा‌ नोंथां।
अ नंगौ नोंथां।
अ।
नोंथाङा बबेनि जाखो?
आङो तामुलपुर।
तामुलपुर साइडनि नोंथां। अ नंगौ नामा नो
अ नोंथां।
अ ओंखाम जाबाय?
जाथ'वाखैनो नोंथां।
देहा थिगानो दोङोबा?
नोंथाङालाय जाबायना जायाखै‌?
आं ओंखाम जायाखैनो नोंथां जांहा ओंखाम जानाया दसता जायो।
नोंथाङा ओरैनो माबाफोर मावो नामा?
नोंथां आं दा जेबो मावथ'वाखै आं नाजागासिनो दङ'। नोंथाङा नंगौ नंगौ नंगौ।
खामदोबा नोंथां?
अ।
ओरैनो प्रेक्टिस खालामदोना खालामाखै नोंथाङालाय?
प्रेक्टिसा जागासिनो दङ' नोंथां। दा जोंहाय नोंथाङालाय इफोरखौ खालामदो ना खालामाखै?
अ नोंथां खालामदो आंबो फिल्डआव प्रेक्टिस खालामगासि बे साननैसोआ।
अ' नंगौ नामा नोंथां?
अ'
नोंथाङा मा खेला गेलेयो?
आंङो फुटबल गेलेयो नोंथां। फुटबल गेलेनानै जोबोद मोजां नाङो।
नोंगौ नामा?
नोंथाङालाय गेलयोना गेलेया?
नोंथां आं बेफोरखौ गेलेथ'आ
अ'
अ' नोंथांनि मुङा मामोन?
आंनि मुङा आंनि मुङा अनु ले नोंथां।
अ' नंगौ नामा?
औ नोंथां औ नोंथां। नोंथांनियालाय?
आ
नोंथांनि मुङा मामोन?
नोंथां आंनि मुङा मिन्थु बर'
अ' नोंथां नामा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
अ' नोंथां मोनथिं हानसे ओरैनो बेरायनो थांगोनर' नोंथां।
फैनो हागौ नोंथां। जेखो जेबो उस सुबिदा गैया‌।
अ' अ' बेरायनो थांगोन नोंथां।
जागोन नोंथां फैनो हागोन।
ओम
नोंथां जोंनि जा माइ गायनाया एसे खस्थआनो जागासिनो दं। जे अखा गैया अखा गैयिनि थाखाय दै गैया बेनि थाखायनो एसे खस्थ जागासिनो दं माइ गायनायफोरा।
अ' अ'
हाथ'आखै। नोंथांमोननिजोंलाय मा रोखम सोलिगासिनो दं माइ गायनायफोरा?
दा खोथिया फुनाय आलि दाननाय हालेवनाय माइ गायनाय बिदिनो सोलिगासिनो नोंथां।
नोंथांमोना राय गायबायना गायाखै?
नोंथां जोंहा गायनो हाथ'वाखै दै गैयिनि थाखाय।
औ औ। ओम।
नोंथांलाहा गायबाय।
जोंहा गाइस सिगोन खोथिया सोथिया फुबाय खिन्थु गायथ'वाखै नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओ।
जेबो उसुबिदा जायाखैबा दैनि।
जेबो जाथ'वाखै नोंथां दै दोंखासयो ओम। नोंथांमोननिथि अखा हादो नामा दा।
नोंथां जोंनि जा अखाया हाथ'वाखै। जास दायो हाथ। हानो हानाय एसे।
ओ। नोंथाङा ओरैनो माबाफोर खामा जोंनिथिं अखा हाथ'वाखै अखा खोरोबाय थादों दायो हरावलासिफोर हानो हानाय। थां।
अ नंगौ नामा नोंथां।
अ नोंथां।
अ।
नोंथाङालाय दालाय मा खालामगासिनो।
नोंथां आं दंस'यो ओरैनो दसे बारहावा जागासिनो दं।
अ बेलासिनि नोंथां मोना मोनानि। औ औ औ मोजाङानो।
नोंगौ नोथां।
ओम। ओंखाम जानो जाथवाखै।
नोंथां ओंखाम जानो जाथ'वाखै दे।
ओ।
नोंथांमोननि गामिनि। परिसतिफोरा मा रोखोम दा।
जोंनि गामिनि फरस्थियालाय बिदिनोसै नोंथां गरमबो नालाय सानाव। बिदिनो दोनथ'यो नोंथां मोजाङैनो दोनथ'यो औ नोंथां। सान्दुंआबो गोसोथार नालाय।
थां जोंनि जाबो एसे गरमानो जागासिनो दं।
औ।
बेनि थाखायनो मानसिफोरा दंफां साया सिङाव जिरायना थायो। आबादारिफोरा आबादारिफोरा रेस्ट लायो दसे दसे मावो हायाना नोंथां इमान गरमाव।
अ हाया नोंथां एसेबा सान्दुं गोसा इमान गरम जायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
उम। ओमफ्राय नोंथाङा बेसे बेसेहालागै फरायनायमोन?
नोंथां आं हायार सेकेन्डारि एगजाम होनानै आं फरायनो हादियासै बा एसे उसुबिदा जानायसै। नख'रनिफ्राय एसे रां रु फानि उसुबिदा जानाय जादों।
अ।
नोंथाङा दा मा फरायगासिनो दं?
आं नोंथां दासान्दि आं डिग्रि फरायगा सिनो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ मोजाङै फरायब्लानो जाबाय।
अ नोंथां खस्थ मस्थनि खस्थ मस्थनि गेजेरजोंबाबो दासान्दै फरायगासिनो नोंथां।
नंगौ नोंथां फरायनायखौ नाजानांगौ जोंनि फरायनाया बयनिसाय गोदोर। जों फरायाबा जोंनि बर'हारिया बहुत जोंनि सिङाव गोलैगासिनो दं।
अ नोंथां।
मोजां जालांनाया मोजां जायो।
औ औ। नाजानोसै नोंथां।
खोनायाखै नोंथां?
अ खोनादों नोंथां खोनादों। ओम।
नोंथाङा दानि एसे बावैसो जे फुटबल गेलेनाय गेलेयो होनना बुंदोंमोन नोंथाङा नोंथाङा बबे स्ट्रेगाराव गेलेयो नोंथां?
अ नोंथां आङो दिफेन्सआव गेलेयो नोंथां।
अ नोंसोरनि टिमनि नामा मा नाम नोंथां?
जोंनि टिमनि नामा बि एस क्लाब नोंथां।
नंगौ?
अ आं बे क्लाबावनो गेलेगासिनोनो सिगांनिफ्रायनो आरो दाबो बेयावनो गेलेगासिनो दङ।
अ नंगौ नामा नोंथां? नोंथाङा नोंथाङा मबे मोनसे गेमाव मा सरि नोंथाङा बबे बबे गेमाव गेलेना फैखो?
अ नोंथां आङो फुटबल खोनो डिस
डिसट्रिक लेभेलाव लासै गेलेनानै फैबाय आरो।
उम दा बे ओइ बेलेगफोराबो बेलेग क्लाबनिफोरा आंखौ लेंहरो बेफोर बिसिनावबो गेलेना हैयो आङो। बिदिनो सलिगासिनो। नोंथाङा गेलेयोना गेलेया?
नोंथां आं एसे बावैसो बुंखांबायमोन जे आङो बेफोरख खो गेलेथ'वा होननानै। नोंथाङा एस एस आं एसे सिगाङाव बुंदोंमोन नोंथाङा बावनो हानाय
अ अ
बावदों होनबा आं नोंथां।
अ नंगौ नामा दे।
नोंथांनि न'खराव सै सासेसो दङ?
ओ जोंनि न'खराव गास
अ औ
नोंथा। थांनायालाय?
नोंथां जोंहा न'खराव साब्रैल' आइ-आफा, आगै-आगै आरो आं।
अ नोंथां गासिबो खबरा मोजांबा नोंथां?
गासैनि खबरा दा मोजाङानो नोंथां इसोरनि अननायाव।
नंगौ नामा? मा होनदों? उन्दुनाय जाथ'वाखै नोंथां?
नोंथां ओंखाम जायै सिगाङावनो उन्दुथ'वामोन।
अ न दा ओंखाम जायाखैन' आं बावदों नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो मा फिथाइ सामथाइ जाना मोजां नांङो नोंथाङा माबायदि फिथाइ सामथाइ जाना मोजां नांङो
नोंथां आं फिथाइ सामथाइखौ एसे बांद्रायखौनो जायो जेरै आफेल, आंगुर, थालिर रैमालि बेफोरखौ आं बांद्राय मोजां मोनो
औ
बेफोरो आंनि बयनिख्रुइ साबसिन फिथाइ सामथाइ
नंगौ नोंथां
नोंथाङा आं खोनास' हायाखै नोंथांनिया नेटवर्क गैया नामा नोंथाङा एसे बाय साइड जानायबा हामगौमोन
खोनादोंना नोंथां?